नोंथां औ हेलौ नोंथां औ खोनाबायना नोंथाङा। औ खोनादों नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां। नोंथां आंनि नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आं नोंथांनाव मोनसे आयदानि सायाव। आ सायाव जि आयदायानो जाहैबाय मानि।
औ नोंथां।
आबाद मावनाय जोंनि बरफ्रा मा मा आबादनि। आबादखौ मावो बेफोरखौ माबोरै मावो बिनि सायाव सावरायनो नोंथांनाव कल खालामनाय जादों नोंथां। औ नंगौ नोंथां औ। औ दा बिदिबा नोंथाङानो एसे जागायग्रो नामा नोंथां औ जागोन जागोन नोंथां। औ औ आंनि जागायसै। नोसै आबाद होननानै बुङोब्लाथ जोंनि बरफोरनि माने। थांनानै थानायनि गुबै राहा होननानै जों बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां। औ नंगौ नोंथां औ औ औ औ जाय आबाद। खौ‌ माने जोंनि गोदोनिफायनो जोंनि आबै आबौमोननि आबै आबौमोनानो मावबो। बोदों आरो दासिमबो मावगासिनो दं आरोखि बिनि बेलायाव जों जोंनि बर' नि गुबै आबाद होननानै बुङोब्ला जों माइखौनो जों हमनानै लानांगोन। बा बुंनांगोन आरो बुंथारनांगोनबो आरोखि नोंथां। दा औ माइनि अनगायैबो आरो जोंहा। गुबुन गुबुन आबाद दंबावो जायखौ जों मा होनो गोरान आबाद होननानै बुंनाय जायो। जेरैहाय मा जोंहा सबाय। थाबाय सिबिं थाबाय बेसर थाबाय। जोंखाम थाबाय। औ आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन आबाद दं जेरै फाथो नो जोगोनारनो आलुनो ओरै थिसि नो। औ नंगौ नंगौ सिबिंनो बे बेफोर आरो गोबां आबादखौ जोंनि बरफ्रा गोदोनिफ्रायनो मावबोदों आरोखि नोंथां। आं दा बिदिनो मानि। गिबि आबाद बा जोंनि गुदि आबाद माइखौनो आं बुंनो सानबाय नोंथां। औ दा माइखौ गोबाङानो जोंनि ओनसोलाव मानि। ओ बांसिनानो दैज्लाङाव गायो आरो। खायसे खायसेया बा मेसेङावबो गायो आरोखि मोननैयावबो गायो। दा औ दैज्लाङाव माब्रै गायो होनबा जों सिगांनो माइ बा खो खोथिया मोननो थाखाय जों सिगांनो मोनसे माइज्लि सोमनानै जों लाग्रोनाय जायो नोंथां। औ औ माइज्लिखौ सोमनानै आरो। बेखौ जों साननै सानथामसो सोमनानै दोननाय जायो। ओमफ्राय बे समावनो जों जे दुब्लियाव जों बा जे हायाव जों खोथ खोथियाखौ बा माइखौ जों सारहैगोन बा फोहैगोन। बेखौ जों मोजांनो हालेवग्रो। नानै लानानै दोखो खुथु खालामनानै लाग्रोनाय जायो। आरो खोथिया समनिया जेब्ला साननै सानथाम माइ। सोमनाया जेब्ला साननै सानथाम जायो अब्ला बेखौ बोखांनानै बे। जे जायगायाव जों माइ बिखौ सारहैनो बा फोहैनो लादों। बेहाय जों सारनानै दोननाय जायो। ओमफाय बिनिफ्राय जों बेखौ मुसारि बा बेराफोर होनानै दोननाय जायो जाहाथे बेवहाय। मा दाउफोर जाहैया बोरमा मोसौ अमाफोर हाबहैया बेनि थाखाय। आरोखि ओमफ्राय बिनिफ्राय जों उम जे। माने बेखौ जेब्ला जों से दान बा से दाननि बारो। जेब्ला मानि खोथिया फुजानाय जायो गोरा जायो अब्ला जों बेखौ फुनानै लानाय जायो आरोखि नोंथां बा जों फुयै फुयैनि सिगां बो‌ जों मानि जे जायगायाव हाखौ गायहैगोन बेखौहाय जों मा खालामनांगौ बेखौहाय जों हालेवग्रोनानै लानाय जायो। सिगांनो जों बेखौ खारायग्रोननाय होनो नोंथां जों खेबसे खारायगोरोनना लाग्रोयो आरोखि। ओमफ्राय बिनिफ्राय जों सेकेन्ड टाइम हालेवबनाय जायो गायहैनि सिगां ओमफ्राय जों खोथियाखौ फुनाय जायो आरोखि नोंथां। खोथियाखौ गाबोनबा जेयाव गायसै- बा दिनै बादियाव फुनानै लानाय जायासै फुंनि समावनो ओमफ्राय बेलासिनि समबा अखानायै फुुंआवहाय बेखौ मा फिनिसिं हो होबावनाय बादि जायो नोंथां हालव माइ गायगोन जायगाखौहाय। माने जों बेखौ समान दुहु दुहु हाब्रुफोरखौ खालामना लानाय जायो आरोखि। ओमफ्राय बिनिफ्राय जों माइखौ गायनाय जासै गायखांनानै बिदिनो जों मा खालामो बेखौहाय मोजां दै जगार खालामनोसै जेब्ला खोथिया एसे गोसोम जायो सोमखोर जायो जों माने खायसे खायसे बेहाय थानाय हाग्राखौबो जों फुनानै होनाय नुनो मोनो। आरो मा हाखौ गुरै खालामनायबो होना नुनो मोन। खालामनाय जों नुनो मोनो औ आरो बानिनो मा एमफौ एला जानायाव जों हा मा हासार होनाय बाययदि बाययदि हासार होनायखौबो जों। नुनो मोनो आरोखि नोंथां ओमफ्राय बेनिफ्राय जों मा खालामबावो आरो मा जोंहा मोनसे नियम दं बिदिनो माइयाथ' जों गायबाय जाहाथे मोजां फिथाइ थायथों जेबो बेमार आजार दाजाथों होननानै थाखाय मा गावबाग गाव इसोरखौ बा भगबानखौ गोसोखांनानै दुब्लि बारियाव थांनानै मा आर'ज गाबो। होनाय आलारि बाथि सावनानै जायखौ जों कार्तिक गासा होननानै बुङो। नङाहोनबा नोंथां औ औ औ बेबायादि आर'ज गाबनायखौ जों। नुनो मोनो आरोखि नोंथां सारा आसामावनो बेखौ फालियो औ औ। ओमफ्राय बिनिफ्राय जेब्ला अक्ट'बर नभेम्बर खायसे खायसेना अक्ट'बरावनो माइया हा जायो आरोखि जाय सिगां गायदों बांसि ना‌ भेम्बरनिफ्राय जागायजेननाय बांसिन मोननाय माइ मोननायानो। औ माइया मोननानै जों बेखौ हानाय जायो हानानै बिदिनो मुथा खानानै जों न'आव लाबोनानै बा खायसे दानि जुगावथ' बांसिन दुब्लियावनो मारा होनायखौ जों नुनो मोनो। मेसिन बांसिन आथिखालथ' मेसिनजोंसो होनाय नुनो मोनसै नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
अट'मेटिक बाहायनो साफाबो जाखायो। औ मारा होखांनानै जों बेखौ न'आव लाबोनानै जों मोजां साफा खालामनानै जों लामनानै जों मा खालामो बाजार खाथिनि बाजारफ्राव हाथायफ्राव जों फानहैनाय जों नुनो मोनो आरोखि बिदिनो बेफोरखौ फाननानैनो मा गोबां न'खरफोरा गोदोनिफ्रायनो गावनि न'खरफोरखौ सामलायबोदों फिसा फिसौफोरखौ फोरों फोरोंबोदों फिसा फिसौफोरखौ जाहोबोदों आरोखि नाथाय खायसे खायसे मा हा गैयिफ्रा मा न'आवनो जानो थाखाय दोनो। दा उफाय गैयैयाव जानो थाखाय दोननायखौबो फाननांगौ जानानै फैयो आरोखि नोंथां। औ औ दा नों थां नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव माइजों लोगोसे आरो गुबुन आबादफोरखौ मा रोखोमै माव बावो नोंथाङा बिनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा नों
औ नंगौ नोंथां आं जोंनि ओनसोलनि बा गोदो गोदाय जोंनि ओ आबै आबौमोना बोरै ओ थि खेथि खालामोमोन बेनि सायावहाय आङो एसे फोरमाय लांनि नोंथां जेरै गोरान आबाद होनना बुंङो नोंथां आं गोबान गोरान आबादनि सायाव बुंनि गोदो गोदायलायनो नोंथां जोंनि आबै आबजौमोना बै समावहाय मा खालामोमोन गोरान आबाद मावो जेब्ला
बा औ बै समाव मा खालामोमोन औ बै समावथ' हाफ्रा एभेलेबेल नङामोन होनबा नोंथां औ नंगौ नंगौ नंगौ औ थारैनो नाथाय मा खालामोमोन जोंनि आबै आबौमोना औ गोदान गोदान औ हा फोरखौहाय औ आबाद मावोमोन औ औ हादान सिफायनानै औ औ औ
नंगौ नोंथां मानो होनोबा हा गोदान गोदान हादान सिफ
हादान सिफायनायावहाय औ बे गोरान खेथि जेरै सिबिं औ सबाय औ बेफोरो माने मोजां जायोनो नोंथां औ औ थारैनो माने ग्रोम ग्रोम गोजौ औ बिराद मोजां जायो जाहैबाय आरोना औ औ औ बिनि थाखायनो मा खालाम
गोदोनि मानसिफोरा
औ हादान सिफायनानै हाफोरावहाय औ औ
खेथिफोरखौहाय गोरान आबादफोरखौ मावोमोन आरो नोंथां जेरै खोथाथै खोथा मोनसे सिबिंखौनो लाबाय ने नङा होमबा नोंथां सिबिंखौ जेनेबा हादान सिफायनानै मा खालामोमोन
औ बे न गोदोथ' बिदि ट्रेक्टर ट्रेक्टर गैयामोन नालाय नोंथां औ औ नंगौ थारैनो हाल बिदिनो हालिनै हालिथाम बा ओ बिदिनो हालिब्रैसो थांनानै
आबाद माबाखौहाय ओ हा हादान सिफायनायखौ हालौ होयोमोननो आरो माने
औ नंगौ थारैनो औ ओमफ्राय बेनि उनाव हालौवनानै मोजाङैै औ खननैसो खथामसो हालौवनानै मा खालामोनलाय औ औ बे सिबिंफोरखौ फैयोमोनलायनो नोंथां औ ओमफ्राय
फि फिन फोनायनि से दानसो बा से खावसे दान सोनि उनावनो ओरैबायदि जायोमोननो नोंथां माने गोजौ गोजौ ग्रोम ग्रोम माने नायख'लायनो हायो सोमखोर गोसोम बेफोरबायदि जायोमोननो नोंथां मानसि निफ्राय गोजौसिनहालागै जायोमोन जाहैदों नोंथां
ओ ओ औ बै समावहाय औ आरो मा खालामोमोन बै समाव औ जेब्ला मोननाय सम जाबाय औ बा हानायनि सम जाबाय अब्ला बै समाव गंनांलायि गोनांथि गैयामोन नो आरो नोंथां
आरामसे माने गसंलायनानैनो हानांगौ
हानो थाखाय सुबिदा मोनोमोन जाहैबाय ओ आतसा आतसा औ
ओरैबा औ नोंथां आरो जेरै खोथाथै खोथा आरो सबाय नोंथां सबायखौबो बेबायदि
बेबायदिनो गोदोनि जोंनि आबै आबौमोना हादान सिफायनानै सबायखौबो बिदिनो फोयोमोन औ
गोदान गोदान हादान सिफायनानै फोयोमोन जाहाथे खम सम हायावनो गोबां बिबांनि आबादखौ दैखांनो हायो आरो नोंथां दा बेफोर आबादफोरा मानि बै समावहाय खम सम हायावनो गोबां बिबांनि गोब मन मन माने आराम माबाखौ मोनोमोन आरो उम मुलाम्फाखौ मोनोमोन आरो नोंथां नाथाय बेबायदिनो नोंथां आबादखौ जोङो ओ हारिनि बा जोंनि सुबुंनि बा जोंनि ओनसोलनि मानसि जरा दासिमबो आबादखौ
मावो मावनाय न औ गोदोनि बायदि हाफोरा आबादफोरा बा मोजां जाला औ नोंगौ थारैनो नोंगौ दा गोबां
जेनेबा ओ मेडिसिन नङा होमबा नोंथां इउरिया
थारैनोे औ औ औ औ औ जायनि जाहोनाव हाफोरा माने मोजां रोखोमनि जानो नागिरला आरो ना जायनि जाहोनाव आबाद मावबाबो गोबां बिबांनि मावाबो
खम मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ थारैनो बेफोरबायदि औ औ औ औ औ औ औ
दा गोदोनि आरो दानि
औ औ जोंहा लासै लासै समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां औ समाबो जाबाय जोंनि ओनसोलनि औ फारसे आंबो औ
रायज्लायनो मोनानो गोबां मिथिनो मोनबाय नोंथां गोदोनि आरो दानि बोरै आबाद मावोजां
औ जोंनि बर'फोरनि आबाद मावनाय बिनि सायाव सावरायनो मोनबाय मोनथियैखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो हाबाय नोंथां औ औ औ दा जोंना समाबो जाबाय नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ औ औ औ औ